उन्दुगोन आरो ना
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन बेलासि नोंथां।
ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथां मानि सायाव सावरायनो ओरैनो नोंथां?
ओ जेनेबा जोंनियाव माखासे आबाद मावनायनि बिथिङावनो सावरायसै नामा नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा सावरायग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जेन'बा गोजां बोथोराव मावनाय गोलोम बोथोराव मावनाय बेफोरनि गेजेरावनो ओ सावरायलायसै आरो नोंथां।
दे दे दे जाबाय दे
दा जोंहा आबाद होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो जेन'बा आजिखालि गोबां सुबुङानो ओ आबाद मावनानै ओ जोङो ओ जोंनि जिउखौ जोङो ओ दैदेनगासिनो माखासे मानसिया। दा ओ आजिखालिथ' जोङो सरकारि साख्रि मोनबांनो जोबोद गोब्राबखासै जायनि थाखाय जोंहा ओ बिदिनो जे खामानिखौ मोनदों बेखौ ओ जाय खामानियाव नोंहा ओ एसेबाबो रोंगौथि दं बेखौ मावनायानो जोबोर गोनां। मानो होनना बुङोब्ला आजिखालिनि माबायाव जोङो ओ सरकारि साख्रि मोनबांनाय जों बेखौ नुजोबनो थांला। दा जोङो ओ मोजां सोलोंथाइ लायाब्ला जोंहा सरकारि साख्रिनि आसा खालामनाया जोबोद ओ जेन'बा ओ साल खुन्थाइनि रोदान नागिरनाय बायदि जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालनि जा सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा ओरैबायदि ओ मोनसे माबा जाबाय जे उम जोङो जों गावजों गाव नारा नाथा नाजालायबाबो जोङो आथिखालावबो सोरकारि साख्रि मोनबांनो हानायखौ जोङो खस्थ'सै आरो। दा आं नोंथांनो मोनसे आबाद मावनाय जेनेबा दैज्लां बोथोरनि मोनसे आबाद मावनाय आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै। दा बे आबादानो जाहैबाय जेनेबा जोंहा फाथो आबाद दं माइ आबाद दं। जुमखाम आबाद दं मेरला आबाद दं आरो दा बिसोर मोनथामबो आबादा ओरैबायदि मोनसे ओ जोंनो रां खामायनानै होग्रा मोनसे आबाद। ओ जायखौ जोङो आबाद जायखौ जोङो मावोब्ला मानि जोंहा रां खामनायनि ओ माबाया फाख्खा खा आरो जेनेबा जोङो रांखौ जों खामायगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो आरो दा आङो ओ जुमखामखौनो होनगोन जुमखाम आबादाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे आबाद जायखौ जोङो ओ गासिबो बिथिङाव जोङो बे जुखामखौ जों बाहायनो हायोबा गोबां माखासे फालांगिरिफोरा जुखामखौ बायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जों जुमखामजों गोबां रोखोम माखासे बिस्कुट जाग्रा आथा मैदा बिदि बानायो आरो। दा जुखाम आबाखौ जों मारै मावो होमबा जोंहा हाखौ मोजाङैनो दुहु दुहु एवनानै लानांगौ। ओ जों बेयाव माखासे रासायनारि हासार आरो ओ गोबोरखि हासार होनानै जोङो खेनसे फिन एवबावनानै मा खालामनो हायो जों बेखौ ओ हाजों बे माबा जों हासारजों गोरोबले होनो थाखाय जों बेखौ सानसे दोननांगौ। ओ सानसे दोनोबा हाजों बे हासारजों मोजां मोनसे मिलायनानै मिलायनानै मा जायो जेनेबा जों बेयाव अखानायै गायनांगौ आरो बे माबाखौ ओ दा बिदिनो अखा जोङो जुखामखौ मारै गायो होमबा उम जोङो आलु खौ जेरै गायोना नांगाल बोनानै हायाव जोङो बिदिनो खालामनांगौ आरो जोङो नांगोलजों सिन गोलाव गोलाव होदो दब्लाय दब्लाय खालामनानै। दा बे गेजेराव जोङो बेगरखौ आलु गायनाय बायदि बिदिनो पन्द्र' सेन्टिमिटारसो गोजान बा दस सेन्टिमिटारसो गोजाननि गेजेराव जोङो बेखौ गायनांगौ आरो। दा बिदिनो ओ गायै गायै गायनानै जों बेखौ ओ आलुखौ जेरै गायखांना फबो। दा बिदि फबनांगौ आरो नङाबा जोंहा माखासे दाउफ्रा जेनेबा बे बेगरखौ जानानै थाङो। दा बिदिनो गायखांनानै जोंहा बेयाव ओ माखासे बेराफोर दुमना होदो बेराफोर दुमना होआब्ला जोंहा मोसौ मोसा आजिखालि बिराद थासै। ओ मानसिफोरनाव बो जेनेबा हगारनानै होयोबा जोंहा गांसो जाग्रा फोथार गैला। दा बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बे बारि बेराफोरखौ जों दुमथारनांगौ आरो नङाबा जोंनि बे ओ फाथो बा अ जोंनि बे माबा आबादा जुखाम आबादा मोसौ बोरमा जों जाजाजोबगोन आरो। दा बिदिनो जेब्ला बेयो जौयो जों बेयाव दै सोनांगौ मानोना जुखाम आबादा जोबोद दै बोयो। आरो बेयाव जों माखासे स्प्रेफोर हाग्रा थैनायनि स्प्रे फोर सारनांगौ। आरो एम्फौ जानो हायैनि स्प्रे सारनांगौ। दा बिदिनो स्प्रे सारनानै जोङो बेखौ फोथांनांगौ आरो जेब्ला बे गोजौ जायो अब्ला जों बेखौ ओ जेनेबा बिनि फिथाइ थाइनायखौ नेनांसिगौ आरो। फिथाइआ जेब्ला थायगोन अब्ला बे फिथाइआ जेब्ला फिथाइनि ओ उनाव थानाय बे माखासे दारि बायदि जेब्ला जाथि जाथि जायो। अब्ला जों बेखौ खानांगौ आरो खानानै जोङो बेखौ मा खालामो। ओ सान्दुंआव दसे फोराननांगौ फोराननानै जोङो बेखौ मारा होनायनि थाग थियारि खालामनांगौ आरोना जोंहा आजिखालि ओ मोनसे मेसिन दंसै जायजों जोङो ओ जुमखांखौ मारा होनो हायो। बे मेचिनाव जों सोब्लानो माने जुखामजों बेगरा जुमखामा मार माबानिफ्राय ओ बे बेग'रा गरसे गरसे गजोबो आरो दा बिदिनो जोङो जुमखामखौ बिदिनो मारा होनानै जों बे खौ ओ माराखौ होजोबनानै जों सान्दुंङआव बे बेगर बेगरखौ मोजां फोराननांगौ नङाब्ला जोंना फालांगिरिफोरा बेखौ बायनो नागिरा। दा बिदिनो मोजाङै जोङो उम फोराननानै जों बेखौ ओ फालांगि खालामनो हायो बा फानहरनो हायो दा बेयाव जों गोबां माखासे बेसेनखौ मोननो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जुंमखामा मोन से ओरैबायदि आबाद जायनि ओ गेजेरजों जोङो गोबां रां खामायनो हायो। दा बिदिनो जों बेगरखौ गुन्दै खालामनानैबो फाननो हायोबा जोंङ गथा गथायै फाननो हायो आरो दा बेयो नोंथांनि सायाव दा जोंहा गथ' गथायावबो जोंहा गोबां फैसा मोनखायो आरो। गुन्दै खालामनानै फानबाबो जोंहा फैसा मोनो। आरो दा बिदिनो जेन'बा जोङो जुखाम बेगर जुंखामखौ जोङो आरोबाव दामफायखां माब बेव खाखांनानै जोङो फिथाइयाव खाखांबा जोङो बै थालांनाय बिफांफोरखौ जोङो मा जोंनि मोसौफोरनो आदार हिसाबै होनो हायो। आरो बे मोसौफ्रा बेखौ जोोशबोर मोजाङै जायो मानो होना मोसौआ जोबोर मोजाङै जायो। जेरै बिसोरो बेखौ जाब्ला बांसिन गाइखेर होयो। दा बिदिनो जोंनि गेजेरावबो मा- खायसे आबादफोर दं जायनि गेजेरजों जायखौ मावोबा जों गोबां माखासे रां आरजिनायनायनि जोंहा राहालामा मोननो हायो। दा नोंथां जेन'बा आं नोंथांनो एसेबाबो फोरमायबाय ओ जुंखाम आबाद मावनायनि सायाव दा नोंथाङाबो माबाफोर आबादनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां आंबो जेरै नोंथाङा जे मेसें बोथोरनि जे मोनसे आबाद बेनि बागै फोरमायलांबाय आङो नोंथांनो दैज्लां बोथोराव मावनाय मोनसे आबादनि बागै फोरमायलांनोसै। जायखौ आं फाथो आबादनि सायाव बुंनो सानदों। जे फाथो आबादखौ माबोरै मावनाय जायो जोंहा फाथो आबादनि फ्राय माबायदि मुलाम्फा मोननाय जायो। आङो बेफोरनि बागै फोरमायलांनोसै नोंथां। जोंहा फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो बिदि बांद्राय मोजां हा नांलाया मानो होनोब्ला फाथो आबादा जोंहा जाय- खि जाया जायगायावनो जायो आरो नोंथां। बेयो बोरि हायावबो जायो आरो दै हायाव दै लोमनाय जायगायावबाबो जायो आरो नोंथां फाथो आबादा। जे जोंनि गोबां जायगा बा ओनसोलफोराव जोङो दै लोमग्रा ओनसोल बा दै लोमस्राव जायगा बेफोराव जोङो फाथो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। मानोना जोंहा फाथो आबादा दै लोमोब्लाबो बेयो थैनानै थाङा आरो नोंथां। बेखायनो गोबां जि जोंनि हायेन ओनसोल बा दैब ओनसोलाव थाग्रा जि गैरा हारिनि सुबुंफोरा फाथो आबाद मावै -मावै जोङो न'खर दाबोनायखौ नुनो मोनदों। मानोना बिसोरो गोथौ- गोथौ दैयावब्लाबो जि दै राननाय समाव फाथौखौ फोनानै दोननोसै ओमफ्राय दै लोमब्लाबो बे फाथोआ थैनानै थाङा नालाय बेखौनो जों बिसोरो मावनानै जायो आरो नों- नोंथां बिदिनो जोंङो फाथोखौ गिबियाव आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा हाखौ जि हायाव फोगोन बेखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथाङा जि फाथोनि बेगरखौ मोजाङै फोनानै होदो आरो नोंथां बिदिनो फोखांनायनि उनाव नोंथाङा ओरैनो एसे गोबाव नेनो नांगोन गोबाव नेखांनायनि उनाव जेब्ला बियो खिलिहरो अब्ला नोंथाङा खिलिहरनायनि उनाव उनाव जेब्ला बियो ओरैनो से फुटसो गोजौ जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ फुनानै आरामै फाननो हागोन आरो नोंथां बाजाराव मानोना जोङो फाथोफोरखौ बांसिनै फुनासो फानखायो नालाय बिदिनो फुनानै फाननो हागोन आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा फुनानै फाननायनि अनगायै अनगायैबोबा बिलाइ फुनानै फाननायनि अनगायैबो नोंथाङा मा खालामनो हागोन बेखौ जोङो नारजि खालामनो थाखायबो फोनो हागोन आरो नोंथां नार्जिखौ जों बोरै बानायो होनब्ला नार्जिखौथ' गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बारा जाया नार्जिखौ जों बर' हारियाल'सो जायो। नाथाय फाथो बेखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोङो जानायखौ नुनो हायो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोङो फुनानै फानखांनायनि उनाव जि फाथो बानायनो थाखाय जों बिनि बिलाइखौ गिबियाव राहोग्रोनानै लाजोबनांगौ राहोनायनि उनाव जोङो बिनि बिलाइ बिलाइखौ मोजाङै खानानै नोंथाङा बेखौ सानदुंआव फोराननानै दोननो हागोन आरो दोननो नांगोन आरो नोंथां बिदिनो सान्दुंआव फोराननानै दोनोब्ला बे रानजोबोब्ला बेनो नारजि महर लायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जि फुनानैबो फाननानै रां आरजि आरजिनो हायो नारजि महरै फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथाङा बेखौ जि बिफां बेखौ राहोनानै बिनि जि बेगर बेखौ बेगरखौ नोंथाङा फाननानैबो रां आरजिनो हायो गिबियाव नोंथाङा बिफांखौ गुदि गुदियाव दान फायनानै लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथाङा बेखौबो सानदुंङआव मोजाङै फोरानदो आरो मोजाङै फोराननानै बिनि बेगरखौ नोंथाङा बुस्रिदो आरो नोंथां अब्लाना नोंथाङा बेगर फाननानै रां मोननो हासिगोन आरो बुस्रिखांनायनि उनाव जि नोंथाङा बिफां बे बिफांखौ नोंथाङा ओ जि बिनि बिगुर बिगुरखौबो फाननानै रां मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो
जे फाथोनि बिफां बेखौ गिबियाव नोंथाङा दानखांनानै लानायनि उनाव मोजाङै खाजब खखाजबलाजोबनांगोन मुथा मथा गिदिर गिदिर खाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ दैयाव गारसोमनानै दोननो नांगोन आरो गारसोमनाया ओरैबायदि गारसोम जाहाथे नोंथाङा बेखौ उननि उनाव मोनफिनोबा नोंथाङा बे जि बे जि गारसोमनानै दोननाय बे गोमानानै थायाबा अबा दैमाफोराव दोनोब्ला बियो बोखैलांनो हायोबायदि नोंथाङा बेखौ गारसोमनानै दोननांगोन आरो दैयाव मोजाङै खाबथानानै दोननो नांगोन बिदिनो नोंथाङा ब्रै बा दान मोजाङै खप थानानै दै सिङाव नारसोमनानै दोनदो बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ बा ब्रै दाननि उनाव बोखांनो हागोन आरो बोखांब्ला नोंथाङा जिबिनि बिगुर बिगुर बे खौ मोजाङै जिरजोबनानै बेखौ सान्दुंङआव फोरानदो न'आवफोर राननानै जेब्ला बि रानो अब्ला नोंथाङा बेखौ दिरुं महर होनो हागोन आरो नोंथाङा आरो बेखौ जों गुबुन जायगायावबो फानहरनो हायो जेरै जोङो बेंगलफोराव साप्लाय हरनो हायो बिदिनो बेंगलाव जोबोद गिदिर गिदिर दामिनसालि दङ जि फाथोनि दिरुं बानायनायनि आरो बिदिनो दिरुंखौ जिरखांनायनि उनाव नोंथाङा जि बिनि जि देन्था बे देन्थायाबो जोंहा खामानि होबावो आरो जेरै जोङो माखासे मुवा बेसाद बानायनायाव जेरै जोङो अर जरायनायाव बाहायनाय जायो आरो बेखौ जि सिरिन हेबनानैबो बानायो दै थांग्रा फुख्रिफोराव दै थांग्रा महरैबो बाहायनाय जायो बिदिनो आरो बुरजा बिबांनि मोनोब्ला जोंहा ओरैनो सरासनस्रा फुख्रिफ्राव दानो आदार होनो थाखाय जोंहा नावबो बानायनाय जायो आरो बुरजा बिफांनि मान मानोना जि फाथोनि जि देन्था बेयो गोजावो आरो नोंथां बिदिनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। आरो नोंथां फाथो आबाद मावनानै बिदिनो जोंहा गिबियाव बिलाइनिफ्राय मोनो बिनि उनाव फाथो बानायनानै नार्जि बानायनानै मोनो बेगरनिफ्रायबो मोनो बिफांनिफ्रायबो मोनो बिदिनो आरो नोंथां द' नोंथां जों फाथोखौ मावोब्ला मोजाङानो जायो आरो नोंथां जों समाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां दे।
औ दे होनब्ला।
आे।